ओं खोनाबायना नोंथाङा? औ। आङो दा नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों बर'नि बैसागु जे बर'नि बैसागु फोरबोखौ बर'फोरा माबोरै फालियो
औ नोंथां।
समफोराव आरो रानि समफोराव बेनि सोमोन्दै आं एसे
औ नोंथाङानो एसे जार होदो नामा नोंथां?
बिदिब्ला बैसागु होनोब्लाथ' बैसागुआ जोंनि गहायनि मोनसे जोबोद गिदिर फोरबो नङा होमबा? गोदोनि आबै आबौ आरो आजै आजौमोननिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे जोंनि ब बर'नि फोरबो। बे फोरबोखौहाय आङो नों जोंनि ओनसोल फोरावहाय बा गोदोनि समफ्राव माबोरै माबोरै फालियोमोन बेनि सोमोन्दै एसे बुं फोरमायना होनो सानो आरो आङो। दा गिबियावनो बैसागु होनोब्ला जोंहा बैसागुनि सेथि बैसागुनि सानसे सिगां जोंहा मोनसे गोखा गोखै जानायनि हाबाफारि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां थारैनो।
गोखा गोखै जानाय हाबाफारियावहाय हाग्रानि मैगंफोरखौ सेजौ सेथा खांनानैहाय जायोमोन आरोना गोदोनि समफोराव संनानै ज जायो। दा बे सेेजौ सेथा माने मैगं खांनानै जानायनि माखासे जाउन बा माखासे नेम निथि बा बाथ्रा फोरबो दं आरो। बेनि ओंथियानो जाहैबाय जाहाथे देग्लायनि बे बोसोराव माने जेबो बेराम आजार बेफोरो जानो हाया दाजाथों होननानै माने सेजौ सेथा माबा फोरखौहाय मैगंफोरखौहाय खांनानै जायोमोन आरोना माने गोदोनि मानसिफोरा आइ आबौ आबैमोनहा फोथायोमोन आरो ना जाहाथे देहाया स्ट्रं जायोबा मोजाङैनो थाग्रा जायो इनि थाखाय जायोमोन आरो। दा बिब्दिनो जों बैसाग सागुनि सेथि साननै सिगां जोङो बेखौ जायो। जाखांनायनि उनाव जौगानाय बैसागु फोरबोआ फैयो आरो बे समावहाय जोंनि ओनसोलफोरावहाय बेबायदिनो गिबियावनो बैसागुनि सेथि सानाव ओ गामिनि बोराय बेन्थ' ओ गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्ला ज' जानानै मोनसे जयग' स सावो आरोना आहुथि होयो बे आहुथि होखांनानै जेब्लानाखि आवाथिखौ सावखाङो अब्ला सावखांनायनि उनावहाय गेदेरफोरखौ गथ'फोरा सनमान लायो आरो खुलुमो आरोना। खुलुमलायो आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ बोसोन होयो बेबायदिनो बे हाबाफारिया जोबनानै थाङो आरो बिनि उनावबो जोंहा मानसि बैसागु बरायनाय फोरबो थायो नङा होमबा नोंथां बे बैसागु बरायनाय फोरबोआवहाय ज' ज'यैनो सेंग्रा सिख्ला आबै आबौ आदै मादैमोन। जेरै जोंहा बर'नि माखासे दखना गामसा आर'नाइ बेफोरखौ गाननानै आरो माखासे दामग्रा आगजुफोर जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा थरखा जाबख्रिं ओ हारमुनियाम बेबायदि लानानैहाय बैसागु बरायनो ओंखारबोयो आरो। न'खर न'खर बयनिबो जेसेबांनाखि गामियावहाय न'खर दं जेसेबां न'खर दं एसेबां बयनियावबो मोनफा मोनफा न'खरखौ हाबजोबो आरो बेरायथिंजोबो आरोना बेनिफ्रायहाय जोंहा बे बेरायनाय समाव बिब्दिनो माइब्रानि फिसिनाय माथानि फिनाय सोरनावबा माइब्रानि अफ्रि अफ्रि सोरनावबा जौ गोरानबो बिदिनो लोंलायनानै मोजाङै मोजां रंजालायलाङो आरो ना। बेनि उनावहाय जोंहा ओ गामियावहाय बेबायदिनो ओ अनेक बैसागु फोरबोआव जोंहा जेरै खेलाबो लायो आरोना माखासे बे खेलायानो जाहैबाय दै फु बुख्रुबलायनाय थालिर बिफां गाखोनाय दाउला सौलायनाय मेगन खाथेनानै हांसो नागिरनाय
औ नंगौ नोंथां।
ओ बेबायदि खेलाखौहाय हगारनाय जायो आरोना जोंनियावहाय। गेलेनाय जायो माने गेलेनाय जायो। जाय देरहायो बेनो प्राइज मोनो आरोना बिसोरनि थाखाय बान्था बिसोरनो बान्था होनाय जायो ओमफ्राय बिनिफ्राय गोदोनि सम समफोरखौथ' नायोब्ला ओ जोबोद मोजां माने समायना रमायनाय समायना रमायनायैहाय बैसागु फोरबोखौ फालिहरोमोन आरो। दानि समफोराव माखासे ओनसोलफोराव नुयो नाथाय माखासे ओनसोलफोरावहाय जों नुनो मोनो जे दानि गथ'फोर जे इयुन जोलैनि गथ'फोरा जोंनि बैसागुखौहाय आब्रु थि गैयै बा माखासे ओ नियम निथिफोरजों माने रंजानायखौ नुनो मोनो आरो ना जेरै बैसागुआवहाय खाम सिफुं जथा सेरजाखौ लायालासेनो बक्स लानानै बा माइक लानानै गोदान गोदान बोसोरनि माखासे मेथाइफोरजोंहाय रंजायो बरायहरो। बे बेबायदिनो ओ जौ लोंनानै ओ आब्रुथि गैयै जायो बेबायदिनो अनेक रोखोमनि। माने जों नुनो मोनो आरोना दानि समफोराव जोबोद दुखु
औ नंगौ नोंथां।
दा नोंथांमोननि ओनसोलफोरावहाय बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालियो आं बेखौहाय मिथिनो लुबैदों आरो एसे।
नोंथां होननाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागु रंजानायखौ सेमैनो नुनो मोनो नोंथां। आरो जेरै नोंथां होननाय बायदि सेजौ सेथासो हाग्रायाव जेनेबा थांनानै मैगं लायो नङा होमबा नोंथां बे मैगंफोरखौ जोङो जेनेबा बेदरफोरजों जायो नङा होमबा नोंथां? संक्रान्ति खालि थिग बेबायदि नोंथाङाथ' बेफोरनि सायाव गुवारैनो फोरमायखा लांबाय आरो संक्रान्तिनि अखानायै एक थारिक बैसागनि एक थारिक खालि‌‌ जों मा खालामो नोंथां मोसौफोरखौ जोङो गोदोनि सम समावथ' मा खालामोमोन लावखारफोराथ' थुखैनो लाङोमोन नङा होमबा नोंथां? नाथाय दिनैनि सानाव मा जाखो लावखारफोर गैयिनि थाखाय न'खरनि मालिकफोरानो बबावबा थुख बा बहाबा दैमा बहाबा हाखरफोराव लांनानै मोसौखौ थुखैहैयो आरो। बै थुखैहैनाय स माव गोदोनि सुबुं सुबुंफोरा बा गोदोनि लावखारफोरा जेनेबा थुखैनायनि सिगां बे गोरनायाव मोनसे माला गानहोनानै लाङोमोन आरो नोंथां बे मालाफोराव जागोन लाव फान्थाव बेफोरबायदिनि माला गानहोयोमोन आरो नोंथां। ओमफ्राय बेनि उनाव माला गानहोनायनि उनावहाय बेखौहाय थुखैनो थाखाय लाङोमोन आरो दैमा फारसे बा बहाबा हाखर फारसे नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि लांनानै लांबाय थानाय समावहाय माखासे लावखारफोरखौ गोदो नि न'खरफोर नोंथां जेरै बेफोर मैफ्रा जाहैबाय जे खोनादोंना नोंथां औ बेफोर मेथाइफोरा जाबाय जेरै लाव जा फान्थाव जा नङा होमबा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा बलद बायदि जा बारि खनानि एम्बु बंग्ला बेबायदि जा गिदिर जांगिला बेफोरबायदि मोनसे मेथाइ रोजाबनानै थु खैयोमोन आरो।
औ नोंथां औ।
बेफोर मेथाइनि माखासे जेनेबा सोदोबफोरा बा मेन ओंथिफोरानो जाहैबाय जाहाथे बे मोसौ गलियाव मोसौफोरा नङा होमबा नोंथां? आबुं बा बुरजा जायो नङा होमबा नोंथां जेरै नोंथाङाथ' मिथि नोंथाङाथ' मिथिखायो नङा होमबा नोंथां जेरै लाव बेगर बा फान्थाव बेगरफ्राथ' बुरजा थाया होमबा नोंथां? जेव जेव थाया होमबा नोंथां बेबायदिनो माने जाहाथे बुरजा जायो मोसौ गलियाव मोसौफोरा मोजां बुरजा एरो। बेनि थाखाय बेफोर मेथाइखौ गोदोनि सुबुंफोरा रोजाबोमोन आरो नोंथां।
आरो बेनि उनाव जों मा खालामो मानसिनि बैसागु नङा होमबा मानसिनि बैसागुआव जोङो मान मा खालामो नोंथां? जोङो आफा आ अबंलावरि बा आनान गसायानि सेराव मो सिगांग्रो मा फुंजानि फुंजानि जों बोर बिनानै लाग्रोयो नङा होमबा नोंथां? जाहाथे जोंनि देहाया मोजां जायो। जोंनि साननाय हनायफोरा जाफुङो। नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरनि थाखाय जोङो ओ आफा अबंलावरिनि गेसा गसाइनि सेरावहाय आर'ज गाबग्रोयो आरो नोंथां आरो मा खालाम बावो सासे सासेखौ उम ओ गेदेरा उन्दैखौ उन्दैया गेदेरखौ सन मान लालायनानै खुलुम स्रालायो आरो बिमा बिफाफोरखौ खुलुमो बोर लायो नङा होमबा नोंथां? बेफोरबायदि हुदा दं आरो बेनि उनाव मा खालामो जोंनि आइजोफोरा बा जोंनि जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा मा खालामो ओ जेरै आइजोफोरा दख'ना गोजा ब्लाउस गोजा जोमग्रा गोजा खाफालाव गोजा फोथा फुननानै आखाइयाव आसान बायदिसिना गोजा गोजा गाबनि माबा लानानै नङा होमबा नोंथां खर'आव गोजा गाबनि बिबार थुनानै माने बैसागु मोसानो थाङो नङा होमबा नोंथां? औ नोंथां आरो उन्दै उन्दैफोराबो बिदिनो उम माखासे गोजा गाबनि गाननानै मोसानो रंजानो थाङो आरो नों थां आरो हौवाफोराबो बिदिनो गामसा नङा होमबा नों थां आर'नाइ लानानै गस्ला गुफुर गाननानै नङा होमबा नोंथां खर'आव उ खावखानानै नङा होमबा नोंथां? ओ आखाइयाव सिफुं सोरबा जथा
औ
सोरबा हारमुनियाम सोरबा खाम बेफोरबायदि लानानै ज' ज' न'खर न'खर मोसानो थाखाय ओंखारलाङो आरो नों
औ औ नोंथां।
औ बयनिबो न'खर न'खर ज' ज' थांलायनानै माने मेथाइ रोजाबहैयो आरो नोंथां मेथाइ रोजाबो मेथाइ खनो आरो मोसा हैयो आरो नोंथां बेफोर मेथाइफोरा जेरै जानो हागौ बिबोनां जंखायनाय बा बिबाजै जंखायनाय नङा होमबा नोंथां बा मोजां मोनलायनायनि मेथाइ बेफोरबायदि जानो हाग हागौ आरो नोंथां बेफोरबायदि मेथाइखौ ओ खनै खनै न'खर न'खर थाङै थाङै बयनिबो न'खर न'खर थां नानै रंजाहैयो आरो नोंथां। दा नोंथां ओ जोंहा समाबो जाबाय नोंथां।
औ जाबाय नोंथां औ।
औ नोंथां नोंथाङाबो बैसागुनि फारसे गोबां फोरमायलांबाय। आरो नोंथांनिफ्राय माखासे
ओ खिनि सोदोबफोरखौ आङो ओ खोनानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
आंबो नोंथांनिफ्राय बैसागुनि सोमोन्दै मिनथिनानै माने गोजोननाय मोनबाय आरो। नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर। दा बिदिब्ला जों दोन्थ'लायसै नामा नोंथां? औ